अ नों अ दा मा खालामदों नोंथां?
नोंथां दंथ'यो ओरैनो ओ फ्रिखौनो होननांगोन ओम।
फ्रिना बि
औ फ्रियानो।
जों दा बिदिब्ला बर'फोरनि खुन्दुं लुनायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
दे नोंथां सावरायनो हागोन ओं।
औ जोंहा खुन्दुं लुनाय होनोब्ला गोदो जोंनि आबै आबौनि ओ सिगांनि समनिफ्रायबो माने सोलिबोबाय थानाय बेयो मोनसे ज जोंनि एंगार हायै कालचार नङा हब्ला नोंथां? ओ बर'फोरा माने ओ खुन्दुं लुयोमोन गोदोआव माने गावनि आ आखाइजोंनो एम्फौ फिसिनानै ओ बेफोरबायदिनो गोबां सुम लायोमोन खुन्दुं लुनायाव गोदोथ' थावख्रियावसो खुन्दुंखौ लुयोमोन नालाय।
औ नुदों आंबो ओं।
जोबोर खस्थ'यै बेबायदिनो लुयो ओमफ्रायो बेबो मोन से जोंनि खुन्दुं लुनायाबो बर' हारिनि जौगा हारिमुनि नेरसोन।
नेरसोन औ।
जोंहा बेखौ नायनानै बर'फोरखौ माने जोबोर टेलेन्टेड होननानै बुंनो नांगोन आरो। जोंनि आबै आबौआ जेनेबा गोदो ओ फरायनायाव एसेबां गै-गैबो आमोनब्लाबो माने बिसोरो गावसिनि हारिनि हारिमुखौ जोबोरैनो माने ओ जौगा मान थाखोनि लाबोनो रोंदों। दिनैसिमबो जोङो गामिफोराव खुन्दुं लुनायखौ जों नुनो मोनो।
ओं
औ नोंथां बेनिफ्राय ओ बर' आइजो फोरा खुन्दुं लुनायाव माने जोबोर आखा फाखाथारमोन आरो ओ गोदोथ' माने बर' आइजोफोरा साफ्रोमबो रोंफ्रामगौमोन होनबाबो ओ एसेबां बुंद्रानाय जानाय नङा आरो नोंथां दिनैसो माने आ थिखालावसो जोंहा बेफोरखौ माने साफ्रोमबो सुबुङानो सोलोंनानै लाया खै बा सोंनानै लानो सान्स मोनाखै बेबायदि आरो गोदोथ' मा ने उन्दैनिफ्रायनो जेब्ला सिख्ला देरजेनो अब्लानिफ्रायनो माने बेफोरखौ न'खरनि बिबै एबा बिमाफोरा सोलोंबोहोखादोंमोन आरो। ओ जोंथ' गावनि नांगौ गाननाय जोमनायखौ जों गावनो गाव दानानै लाबोदोंमोन नालाय। बेखौथ' जोंहा गानथारनो नांगौ जायनि जाहोनावहाय माने गानथारनो नांगौ जोमथारनो नांगौ जानायलाय बेखौ माने सा फ्रोमबो मानसिया माने दानाय लुनायावनो नांथाब खाथारनो गोनां जादोंमोन।
औ
औ इनिफ्रायो बे खुन्दुं लुनो थाखायथ' जोंहा गिबियावनो एम्फौ बो लानांगोन नङा होमब्ला नोंथां एम्फौनिफ्रायसो जों बे खुन्दुंखौ मोनगोन आरो जोंहा बे ए म्फौखौ फिसिनो थाखायब्लाबो जोंहा आरो इन्दि बिलाइनि गोनांथि जालायबाय। बेनिखायनो जोंनि बर' न'खरफोराव माने गोदोयो गोबां इन्दि दंफां नुनाय जायोमोन। आरो बेजों लोगोसे खारं बिलाइ, खा-खायसे जायगायाव माने इन्दि बिलाइ मोनाब्ला बै खारं बिलाइखौनो होनानै फिनाय जायोमोन आरो।
ओं
बेनिफ्राय गिबियावनो खुन्दुं लुनायखौ फोरमायनायनि सिगां ओ एम्फौ फिसिनाय आदबखौ एसेब्लाबो ओ जोङो रायलायग्रोनोसै आरो नों
ओं रायज्लायनो हागोन दे नोंथां।
गिबियावनो ओ मा होनो जोंहा सिखिरि नांगौ जायो बै सिखिरिया बिदै दैयोना बे सिखिरिनिफ्रायसो माने बे बिदैखौ इन्दि माबा इन्दि एम्फौनि बिदैखौ मोनगोन ना जोङो बेनि बै सिखिरिखौ माने फिसिग्रोनाय जायो आरो न'खरनि न'नि खनायाव न' सिंनि खनायाव मान बै गोबा जिनि मोजांजि नि माने बा माथा जिफोरखौ सोंनानै होयोमोन आरो ओमफ्राय स्क्रिफोरा बेवहाय बाथाबनानै थायो। ओमफ्राय आरो बे इन्दि एम्फौ दैगोन सिकिरिया माने जोबोर गिदिर गिदिर जायो आरो नों नोंथाङा नुफेरबायना बे सिखिरि एम्फौखौ अ बेनिफ्राय दायो दैनो नागिरनाय समाव बे बिसोरखौ इनजुराव जेनेबा हिस्रिफोर खाथाबना बेयावनो बाहोना दोननाय जायोमोन आरो।
औ
बेनिफ्राय उनाव बे सिखिरिया बिदै दैयोब्ला बै बिदैखौ हिसि्याव खाथाबना दोनना गुदुङै लाखिनाय जायोमोन आरो माने हिसि्याव खाथाबाबाबोथ' बे बिदैआ गुदुं थानाय नङााना जेनेबा गुसु जायोब्ला बै बिदैनिफ्राय माने फिसा ओंखारनाय नङा बे टेकनिकखौबो औ बे टेकनिकखौ खौ माने रोंखाजोबगौमोन आरो बिसोरो मा खालामोब्ला मा जायो बेफोरखौ बेनिफ्राय उनावहाय बे बिदैनिफ्राय एम्फौ जानानै ओंखारो बै इन्दि माबाया इन्दि एम्फौआ बै स्क्रिननि बिदैनि फ्राय माने एम्फौ जानानै ओंखारो आरो इनिफ्राय बे एम्फौखौ दालायावबा दालादि दङ ना माइरं माबाग्रा माइरं जावग्रा न'खराव जोंनि न'खरफोराव थाखायो बर' न'खराव बेनिफ्राय बै दालायाव माने बेखौ आरामसे ओ फिसाफोरखौ दोननाय जायो माने आरो बे बिदैनि फिसाफोरखौ इनिफ्राय आरो बै एम्बौ फिसानि थाखायथ' जोंहा बिलाइ गिदिरखौथ' बिसोरो गोरा जानाय बिलाइखौ जानो हायाना बेनि थाखाय माने बै इन्दि बिफांनि बिलाइनि बिजौनि बिलाइ गोरलै गोरलैया बेखौ होनाय जायोमोन आरो औ बे गोरलैथार एम फौनि थाखाय इनिफ्राय आरो उनावहाय बे एम्फौआ देरगोन अब्ला बै इन्दि बिलाइ माने गोरलैनि जायगायाव माने बेसोरनि इन्दि बिलाइ गोरा ओइस इन्दि बिलाइ गिदिर गिदिर गोरा गोरा थायोना बैफोरखौ माने होनाय जायोमोन आरो बे गोरलै एमफ नि थाखायथ' गोर मा गिदिर एम्फौनि थाखायथ' गोरलै बिलाइया जाल ना नों रा बेनि थाखायनो गोरा गोरा बिलाइ खौ नायनानै खानानै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो जायहा जायहा इन्दि बिलाइखौ नांगौ बदिहै मोना बैफोर जायगायाव माने जोंना बर'फोरनि गामियाव गोबां खारंबो थायोना खारं होनब्ला मिथियोना नोंथाङा?
ओ मालाबा समाव एसे कनफिउस जायो नोंथां खारंआानो खारं खानदायना? ना मा बुंनो नागिर खार' खानदा
औ बेनि बिलाइआ औ बेनिफ्राय बैफोरथ' जोंनि बर' गामियाव एग्रे बेग्रे थाथारो नङा होमब्ला औ बारियाव थाखायो बेफोरो ओमफाय बेफोरखौ माने गावसिनि न'आव नांगौ बायदि गैयाब्लाबो गुबुन न'खरनि माने बारिफोराव थांनानै बैफोरखौ खानानै लाबनाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय बै ओ बिलाइ गोराखौ लाबोनानै ओ बेखौ माने आलाय सिलाय हैै होआ आरो माने बै दान्दा। थायोना नोंथां बै न'न' सिङाव। इन्दि एम्फौ दोनगोन न'आव माने दान्दा खाथाबनानै होयो। ओफायो। बैफोर खानानै लाबोनाय बिलाइफोरखौथ' जों गांसे गांसे खानानै लाबोआ नङा होनबा। ला जोंहा बेखौ दानायैनो खानानै लाबोयो बेनिफ्राय बेखौ खाथाब खाथाबहै बै माबायाव सोयो आरो गनाव खावनै खालामनानै सोयो।
ओं ओं।
बेनिफ्राय खाहै खाहै दानदायाव माने आलायना दोननानै बेखौ जाहोबाय थायो आरो।
माने एम्फौआ। जानो मोजां जायो आरोना बे दालाय खानायखौ जुदि खावनै खावनै होयोब्ला। ओरैबो ओरैबो आं।
बेसोरो माने मानला मानला जाबाय थासिगोन।
ओं।
औ ओमफायो ओ बेबायदि नोंथांमोननिजोंबो दिनैसिमबो माने। नोंथाङा गामियाव बेबायदि इन्दि लानाय नुयो नामा नोंथाङा इन्दि एम्फौ।
ओं ओरैनो नोंथां बेथ' जोंनि गोदोनिफ्राय आजै आजौनिफ्रायनो फैफाखानाय। नङा होनबा नोंथां ओफ्राय ओ गामियावबो गोबां लायोमोन। ओमफ्राय गोबाङानो दायो लाला मानो होनबा। खेथि मावनानै माखासे फोथारफ्रा नोंङो गाहाय जालाङो। माइ आबाद मावलाङो। ओमफ्राय आरो बै गाहाय जायोब्ला माइ आबाद मावनाय जायो आरो माइबा आबाद मावोब्ला होबा बै। माबाफ्रा थाहैयो आरो। दा बेखायनो किसुमान जायगाफ्राव इन्दि बिफां गैयिनि थाखाय। ओ बोरिब किसुमान बुरिफ्रा। ओ आइजोफ्रा आरो। ओं बै एम्फौ फिनायखौ एसे एनै खायफाया गारलांहांबाय आरो। नाथाय अब्लाबो परमपरागत हिसाबै अट'मेटिकेलि माने लायो आरो बिसोर बयबो। बे मोनसे जाबाय। बिनिफ्राय जि मोनसे खुन्दुं लुनानै। एम्फौ फिनानै फिथोबखौ रुनानै खुन्दुं लुनानै जि जि दानाय इन्दिनि। बेथ' जि समाव महात्मा गान्धीया भारतखौ। उदांस्रि खालामनो सोमावसारदोंमोन। हेफाजाब होयै सोमावसारनाय समाव जेब्ला बिथाङा सा सानजा भारताव औ। औ जिगुजौ नैजिसे मायथायाइयाव जेब्ला बिथाङा फैदोंमोन। होमबा बै समाव जोंहा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मखौ लोगो मोननायाव। बिथाङा बर'नि माखासे। पिकचारफोरखौ देखायनायाव जे गाव जे हेफाजाब होयै सोमावसारदों। भारत एंगार सोमावसारदों जे बेयाव बर'फोरनि नैबे मोनसे। थासारिखौ लानानै जोबोद गोजोनलांनाय मोनदों होननानै गुबुन गुबुन बिजाबफ्राव हयथ' मोनदों। खोमा नोंथां नङा होनोमबा।
औ नोंथां
बि हिसाबै बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो। गावनो गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बायदि आइजोफ्रा एम्फौ फिनानै जि लुनानै। ओ जि दानानै गानो। बे जाबाय रांखान्थि बिथिङाव जोबोद जौगाखानायमोन ना।
औ नोंथां बेनिफ्राय आरो आं बेखौनो बुंगोन गोदोथ' जोंहा। गोबां सम लायोमोन नङा होमब्ला बेखौ। इन्दि एम्फौ फिसिनानै बे फिथोबनिफ्राय माने रुनानै। थावख्रि लुनानै बै। खुन्दुं दिहुननानै थावख्रि जि लुनाय जि दानाया गोबां सम लायोमोन नाथाय आ आथिखालाव जोंहा मदार्न जुगाव बेखौ जोंहा गोबां आथिखालावबो बर'फोरा गाराखैयानो होननांगोन नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा बेनि दिहुनथाइखौ जोंहा एग्रे बेग्रे मोनो आथिखालाव मार्केटाव बेनिफ्राय दिनै गोदान मुगायाव बेखौनो जोबोद बेसेन गोसा बेसेन गोसा दामाव दख'ना नाफोर गांसेयावनो थार्टि फाइभ थावजेेन गाहाम बेफोरबायदियाव फाननानै आथिखालाव गोबां रां बुथुमनायखौ जोंनि मेगनजोंनो जों नु बोदों ओ मानो होनोब्लाथाय इन्दि बै इन्दि खुन्दुंनि सिया जोबोर मोजां जायो नोंथां रैदुब दुबनो माने बेनि ओ खानिखौ सिनि खानिखौ माने ओ रावबो माने बाख्नायालाबासिनो थानो हाया बेखौ साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरानो माने गाननानै जोमनानै मोजां मोनो आरो नोंथां जोंना बि दिब्ला समा जाबायमोन।
ओं दे जासिगोन दे नोंथां होमबा।